हेल' औ खोन औ औ खोनादों।
दङ'ना नोंथाङा।
औ दं नोंथां।
अ नोंथांखौ आं माने।
औ।
नोंथांखौ आं माने जेनेबा बर'फोरनि खायद' बर'फोरा मा मा जायो बेनि सायाव नोंथांखौ आङो ओ नोंथांजों सावरायनो थाखाय ओ हरनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि दंथ'योबा।
औ नोंथां।
अ नोंथाङा फोरमायजागोन नामा बर' फोरा मा मा खायद' जायो एबा बर'फोरा मा मा जायो। मा मा ओंख्रि जायो बेनि सायाव।
औ ओ जोंना बुंनो थाङोब्लाथ' बर'फोरनि ओंख्रिखौ जोङो खारै ओंख्रि होननानै मिथिनाय जायो। जेरै जोङो अनला खारै साम'जों सबाय ओ ओमफाय बिद दिनो खारदै खारदै ओंख्रै आरो बिदिनो नारज जिजों अमा आरो बेदरनि बेलायाव जोंनिया अमाखौनो जोङो बर'फोरनि ओ जाग्रा होननानै जाग्रा बेदर होननानै जोङो मिथिनाय जायो आरो नों थां ओ आरो नों थाङा ओ बिदिनो मा मा ओंख्रि ओंखाम जेन'बा मैगंफोर जानानै मोजां मोनो नोंथां
औ नोंथां ओ जोंनिबा बर'नि मैगं होनोबाथ' अनला खारै अनला खारैया जानायाव जा गोथाव जायो आरोना अनला खारैजों जोङो बिदिनो उम अमा बेदर होननाबो संजायो आरो बिदिनो ज जोंना ओ लकेल दाउ जेनेबा दाउफोर होननाबो संजायो बिदिनो गैथारियाव जेनेबा मालाबा ना हमना लाबोनानै नाजोंबो संना जाज जायो आरो ना बिदिनो जा ख'थ मोनथ जायो बिदिनो जोंनिया बर' फोरनि खायद' होनोब्लाथ' जोंनिया साम' ना खांख्राइ आरो लाथ था ओ बिदिनो अमायाबोथ' जोंनि बर'फोरनिनो खा नालाय बिदिनो आरो बिदिनो जोंना बर'फोरा आगोलनिफायनो जा मैहुर खालामना जाग्राखाय ओ बिदिनो जोंना खुस सिया बिदिनो ना हमना लाबोनाय ओ बिदिनो जोंना एन्जर जावहैनाय बिदिनो दाउ गावलाहैनाय बिदिफोरखौबो लाबोनानै जोंनिया स संना जाजायो आरो ना
औ औ नंगौ
थाङा अनला ओंख्रिखौ माबायदिहाय सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन ओ जोङो अनला ओंख्रि संनो फाय जोंनाव अन गुन्दै नांग्रोगोन जायखौ जोङो माइरंनिफ्राय मोननाय जायो जों माइरं खौ सुनानै जोङो एबा दसे सोमनानै जोङो ओ बेखौ गसर दै गसरनो थाखाय जोङो फोराननानै दोनो ओ बेनि उनावहाय जोङो बे खौ देयो उम खायफा-खायफा उलारफोराव देयो बिदिनो खायफा ओ बाङायल'खौ जोङो थबसियावनो देयो खायफा आरो ग्रेण्डार मेसिनफोराव देयो औ बिदिनो जोङो अन गुन्दै खौ देग्रोना लायो बेनि उनावहाय ओ जोङो दाउफोरजों सङोब्लाथाय आरो औवा मेवाइफोरजों सङोब्लाथाय जोङो दाउखौ एवफ्रामग्रोना लाबाय बेनि उनावहाय जोङो औवा मेवाइखौ जोङो खारै होनानै मोजाङै एवफ्रामना लानांगौ आरो बेनि उनावहाय जोङो दै होबाय दै होनानै बिदिनो सामब्रां ओ सामब्राम गुफुर बिदिनो हाइजेंफोर मस्ला मस्लि जि दं बेखौ होना लाबाय आरो
औ
बेनि उनाव जों बे ओ जेब्ला गोदौगोन अब्ला जों बेदरखौ होबाय जोङो जे देग्लिनानै अन गुन्दै बेखौबो जोंङो फ्रियै होना होबाय आरो खायफा खायफा बिदिनच दिजों गलायनानै होयो अन गुन बेयाव गावजों गाव सिथाबनानै ग'था जालाया बेनि थाखायनो औ बेनि उनावहाय जोङो बे खौ ओ जोंनोथ' अनला खारखौ बारा दैलाव लाव नाङा नालाय जों नांगो हिसाब ग'था खालामनानै जोङो खांनानै जानो हानाय महराव जायो आरो नोंथां
औ औ बिदिनो जोंनाथ' अमा बेदर अमा बेदरा जोंनि खायद' नालाय अमाया थ' होमबा जों अमा जों बायदि-बायदि मा होनो मैगंजोंबो संजायो आरो ना बायदि ओंख्रि बिदि खालामना संजायो जेनेबा जोङो अनला ओंख्रियाव अमा बेदरखौ बो होजायो आरो बिदिनो सबाय अ अमा बो जाजायो आरो बिदिनो जोंनिया नारजि अमा जाजायो ओ आरो इदिनो अमाखो ओ जेनेबा जोंनिया फ्राय एवनाबो जाजायो आरोना । बिदिनो आरो बायदि-बायदि ओ जेनेबा औ अमा आसारबो खालामना जाजायो आरोना । औ बिदिनो नोंथाङा ना फाम नाफाम बानायनायखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ आंथ' दा नाफाम बानायफेराखै नोंथां ओ नाफाम बानायनाय खौ आङो ओरै मिथिया नालाय नोंथां ओ नोंथांनिसिम आं फोरमायनो हानाय नङा आरो माबोरैहाय बानायो आं मिथिया नालाय । औ नों थाङा दा नारजि जों अमाखौ माबोरैहाय सङो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
अ नोंथां आंबो माने बारा संनो रोङा नालाय बेनिखायनो बारा फोरमायनो रोंनाय नङा जाय एसे आं मिथिगौ बेखौ एसे से फोरमायना होनो हागोन आरो ना नोंथां । औ जेनेबा जोंनिया नारजिजों अमा संबोला जोंनिया अमाखौ जोंनिया एसे फ्राय खालामना लाग्रोनांगौ आरो ना थाव गुदुङाव ओ बिदिनो बेखौ खांनानै दोनखांनायनि उनाव बै सारायावनो जोंनिया एवबा एवजायो आरो गोदान साराइ लानानैबो एवजायो । बिदिनो जोंनिया ओ सोमनानै सोमनानै ला ग्रोनांगौ आरो ना नारजिखौ जेनेबा दैयाव साब फायै सुनानै लाग्रोनांगौ बिदिनो जोंनियाबो सुना दोननाय नारजिखौ जेनेबा थाव गुदुङाव एसे ओ एवफ्रामग्रोनानै बिदिनो जोंनिया ओ दै होनानै दैखौ ग्लब ग्लब गोदौबा जेनेबा बिदिनो जोङो नांगौ बायदि संख्रि फान बानलु होनानै जेनेबा बिदियाव ओ जेनेबा अमाखौ होनानै बिदिनो जोंनिया संनानै जानो हायो आरो ना ।
औ औ नंगौ ओ आरो जोंनाथ' गो बां मैगं थाइगं नङा होमबा नों थाङा दा ओ मे दं गोथांफोरनि मुंफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ जेनेबा जोंनिया जानो थाङोब्लाथ' गोथां मैगं होनोब्ला जोंनिया बर'फोरनि खाद' माने जोंनिया बिदिनो जेनेबा बारि बागानाव नागिरनाबो मोननाय जोंनिया थास', बिथ्रि थास' आइथें, थास' बेदर, थास' बिबार आरो बिदिनो जोंनिया दिंखिया थाहैयो आरो बिदिनो जोंनिया लाइ लाफा गुथा थुनथुनि ओ बायदिखोबो जोंनिया जायो आरोना । आरो बिनि गेजेरावबो जोंनिया दा गावबा गावनो ओ आबाद मावनानै ओ लानो हायो जेनेबा जोङो लेस्रा भिन्दि पत दल लाव, खुमब्रा बायदि बायदि आरो मैगं थाइगं दंबोयो आरोना बिदिनो गावबा गाव माने न'फोरावनो एसे एनै जोंनिया ओ आबाद मावनानै जेनेबा जानो हायो आरो ना बिदिनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? मोननि ओनसोलाव जेनेबा मा मा बायदिहाय मैगं थाइगं गायो एबा मा मा बर'फोरा जाग्रा मैगं थाइगं गायो ।
औ । मैगं थाइगंखौ गासैबोहायानो जाखायो बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो पटल गायनाय जायो लेस्रा गायनाय जायो भिन्दि गायनाय जायो आरो जोगोनार आरो बिदिनो ओ गोजां बोथोरफोराव कबि बि गायनाय जायो आरो नोंथां । जोङो बिद दिनो ओ एसे एनै आबाद मावनानै जोङो रां फार फालांगियाव मोननाय जायो आरो हेफाजाब मोननाय जायो बिदिनो थाइसे थाइनै रां मोन
औ ।
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो मा मा मैगं गायनाय जायो ओरैनो मेगं गायनानै जोङो न'आवनो ओंख्रि संना जानो हानाय
औ जोंनिबा जेनो जोंनि ओनसोलाव जेनेबा जेरैबायदि जोंना ओ मेसें बोथोराव आलु ओ बिदिनो जोंनिया ना लाव, माने जोगोनाथ जेखौ जों बुङो जोगोनाथ आरो बिदिनो ओ लेस्रा पतल ओ भिन्दि ओ बायदि बिदिनो बायदि बायदि गायबावो आरो ना। बिदिनो जों न'आवनो माने आबाद बुंनानै जेनेबा जोङो बाजारफोरावबो बिदिनो गावनि नांगौ बायदि खरसाखौ जोङो बेफोरखौ फाननानै एसे एनै रां दिहुननो हायो आरोना।
औ औ।
आरो बिदिनो जोंना बर'फोरनि खाद्य' होनोब्लाथ' स जोंनिया ओ मागो दानाव जोंनिया फिथा सौराय ओ ओ खावलायनानै बा बिदिनो संना जायो आरो ना बिदिनो नोंथाङा बुंनो हागोन। मा मा फिथा जोंफोरा जायो बर'फोरा होनना नानै।
औ नंगौ। जोङो मागोफोराव जोङो दा एन्थाब फिथा थावनि फिथा आरो लारू फिथा आरो नारेंखरनि लारु सौराय बेफोरबायदि जोङो सावनानै दमासिफोरावहाय फिथाखौ सावनानै जोङो आलासि एबा गाब गामिनि मानसिफोरखौ लिंथुमनानै जोङो साहा लोंलाय लाय फिथा जानाय जायो ओ। नोंथाङा दा ओंख्रिनि मादाव औ नोंथांंआ संनो रोंगौ ना रोङा नोंथां?
औ नोंथां माने आंथ' बारा ओरै संबाय थाया नालाय एसे एनै जा मिन्थिगौ आं
औ औ नोंथाङा सबायजों साम'खौ माबोरैहाय सङो एसे बुंदो नोंथां।
अ नोंथाङा जेनेबा जोंनिया साम' साम'खौ जोंनिया हम नानै लाबोनानै ओमफ्राय बिदि जोंनिया बे साम'खौ जोंनिया ओ सोमना दोननांगौ आरो ना। सानसे बा साननै बिदिनो बेनि मैला फोरा होमबासो ओंखारलाङो बेनिफ्राय जोंनिया बेस सोमनानै दोननाय साम'खौ जोंनिया साफायै सुग्रोनानै बेनिफ्राय जोंनिया बिनि खिबु'खौ दाननांगौ आरो ना दाननानै बेनिफ्राय बिनि हुआहि बैखो गालखाब योना बेखौ ओ बोखारनांगौ आरोना ओ बिदिनो जोंनिया सबायखौबो सबाइखौ एसे सोमना लाग्रोनांगौ आरो ना ओ ओ सोमनानै बेनिफ्राय ओमफ्राय जोंनो साम'खौ मफ्राय साफा खालामना दोननाय साम'खौ जोंनिया सारायाव एसे थाव होनानै मोजाङै एवफ्रामग्रोनांगौ आरो ना एवफ्रामनानै बिदि बिदिनो जोंनिया बे खौबोलाओ दोनथ'बाय दोनथ'नानै जोंनिया सबायाइखौ सारायाव होनानै ओ दै होनानै जोंनिया ग्लब ग्लब गोदौहोनानै खारै होनानै बिदिनो बै एवफ्रामना दोननाय जोंनिया साम'खौ बेयाव होनानै बिदिनो जोंनिया मैगङा जाहोयो आरोना बिदिनो ओ संनानै ओ जाजायो आरो ना।
एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां
खारैखौथ जोङो जेनेबा थालिर फस्ला थालिर मादा बेनिफ्राय बेखौ दान मोननानै बेखौ जिरनानै बेखौ फोराननानै जोंनिया बेखौ सावनानै बेनिफ्राय जा हांगार ओंखारो बेखौ जोङो ओ जेनेबा सरनानै दैजों सोमना दोननानै सरनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय गनाय दैखौनो जों खारै हिसाबै बाहायनो हायो आरो ना
अ
औ
ओ जोङो जेरै थालिर जिरनानै बेखौ फोरनानै बेसर एबा बेसर साबा जोङो बेखौ खारै बानायनो हायो आरो हेल' नोंथां खोनादों ना